थां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा माबोरै दङ
औ आं मोजाङैनो दङ नोंथाङा दा माबे आइ दानि सायाव रायलायनो सानो
औ आं ओ दावबायनायनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
औ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै ओ फरायनाय खारनाय बारनाय जेरै गेलेनाय नोंथाङाथ' फोर मिथिगौ जानांगौ
औ मिथियो
औ दा आङो बुंनो सानदोंदि जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्लाथ' जोङो बिमा बिफानि फारसे जोङो जेरै बिमा बिफानि फारसे सोंग्रोनानै लानांगौ जायो
औ
जों गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला
दा जोंना दावबायनाय होनोब्ला ओ जायगानि माने खाथि खालानि दावबायनाय मोनसे थायो आरो गोबां गो जानाव राव साननाय थायो नङा होमबा ओमफ्राय दा जोङो जोंनि जायगानि दावबायनाय होनना बुङोबा जोंनि बि टि सि ओनसोलनि होमबा नोंथाङा मा सानो जेनेबा बा दा जोंनियाव जायगायाव इसेबां माने इसेबां जौगास-जौगानाय नङा आरो जोंनि जायगाया माने जोंनि जायगानि मानसि जोंनि जायगानि मानसिफोराल' थांनानै जोंना दावबायहैनो हायो माने गुबुन-गुबुन जायगानि एबा गुबुन हादोरनि मानसिफोरा जोंनि जायगायाव फैनो हानाय एसे
औ औ सुबिदा गैया
औ
आरो जोंबो औ नोंगौ नथां औ बुं
जायगायाव मोजां दावबायनाय जायगा होनना बुंङोबा नोंथाङा मा माखौ गोसोआवफोयो ओरैनो माने मोजां दावबायथावना जायगा होनना बुंङोबा जोंनि बि टि सि ओनसोलाव
बेफोरखौ बुंङोब्लाथ' जेरै दाथ' जोंनि बि टि सि आवथ' जेरै दावबायनाय होनोब्लाथ' जेरै जोङो खाथि खालाफोराव जेबो उसुबिदा मोना आरो जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्लाबो
औ
गुबुन जायगायाव जों दावबाय थांब्ला एसे असुबिदा मोनो आरो जेरै जोङो गोजान जायगायावबो जों दावबायनो थांनो हाया जायो जेरै-जेरै जेरै जोङो डकुमेन्टसफोरनि जोबोद गोनांथि जायो नालाय
औ-औ-औ दा जोंनि बि टि सि ओनसोलनि दावबायनाय जायगा होनना बुंङोब्ला जों मानासफोरखौ हमना लाजायो नङा होमबा
औ औ नंगौ थारैनो
एसे जौगा थाखोनि दावबायग्रा जायगा दा ओ दा जोंनि मा होनना बुङो बेखौ हादोरारि ओ दावबायग्रा जा थास नेसनेल पार्कखौ मा होनना बुङोमोनलाय? दा ओयो औ
औ औ खोनादों नोंथां
नेसनेल पार्कखौ मा होनना बुङोमोनलाय?
आं बुजियाखै नोंथां नोंथांनिया एसे दावराव जादों नोंथां नोंसाङा एसे साइदाव थांनो हागोन ना?
एसे नेट नां जायगायाव थांनि र'
माने औ औ नेसनेल पार्क खोनादों खोनादोंना?
हेलौ
हेल'
हेल' नोंथां
नोंथाङा एसे साइडआव थांनो हागोन ना नोंथां?
र' र' थांगौ थांगौ हेल'
औ
खोनाबाय
औ खोनाबाय नोंथां जेरै जोंनि मानास हाग्रामाखौ बुंदो ना नोंथाङा?
औ औ औ मानास आरो जोंनि जायगायाव दावबायग्रा जायगा होनना बुङोबा जेरै मानास, रायमना आरो मा दंबावो बिथिं बावखुंग्रिफोराल'सो सानना लाजायोै जा जानांगौ
औ नंगौ
आरो मोननैसो बुंबा जेरै दारागाव आरो सौकि बगामाति बेफोर बेफोरल'सो जाया होबा बेनि अनगायै माबाफोर नों नों थांनाव गोसोआव दंबावो नामा माबाफोर?
गोसोआव दं माने जोंना ओ जेरै जोंनि ओनसोलाव मिथिजानाय ओ जेरै दावबायग्रा होनोबा जों बेफोरखौनो हमनानै लाजायो।
औ
औ जेरै जोङो बगामाथि सकि दारागाव मानास बेफोरखौ जोङो बांसिन ओ मिथिनो हानाय जेरै सिनायथि। जेरै बेफोरखौनो बां सिन मानसि फोरा सिनायो आरो।
होम गुबुन हादोर गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायग्रा जुदि फायनाय होननानै सानोबा जों
औ औ मानासखौनो होनजायो। औ नंगौ मानासाव गुबुन हादरनि फैयो आरो बांसिन नानो जेरै
ओ-ओ दा गुबुन हादरनिफोरा सोहोराव थायो आरो बिसोरो मिथिंगाजों एसेबां गोरोबनो सुबिदा मोना। दा बिसोरो मानास मानासफोर बायदि मिथिं मिथिंगायारि सम्पद जायगाफोराव फैनानै मिथिंगाजों गोरोबनो सुबिदा मोनो। जोंनि जाय जायगानि सोरखार एबा गेदेर गोलावफ्रा जोंनि बेबायदि दावबायग्रा जायगाफोरखौ एसे ओ जौगाहोबावोबा मोजां जायो आरो।
औ नंगौथारैनो औ नंगौ नंगौ
नोंथाङा दा ओ गुबुन दावबायग्रा जायगानि बागै सावरायबावनो सानदों नामा?
गुबुनफोरनिखौथ' ओ बुंजायो नोंथां बुंब्लाथाय। जेरै जोङो जोंनि बे बिटि सि आवनो थानाय जेरै जोङो ओ नोंथाङाथ' मानास हाग्रामायाव थांबाय जानांगौ नोंथाङा मानास हाग्रामायाव थांनानै मा मा नुबोखो आं बेखौनो एसे फोरमाय फोरमायना होगोन होननानै आं आसा थादों।
औ थारैनो मानास हाग्रामायाव आं थांबाय। आरो मानास हाग्रामायाव ओ थांनानै जोबोर मोजां मोनसे ओ मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ मा होनगोन मोनहैदों आरो मोजां मोनहैदों थांनानै। बेवहाय गोबां ओम जिब-जुनार नुदों। जेरै मैदेर, ओ-ओ मोसा, लख्रा, मै। ओ आरो। गान्दा।
औ जेरै जोङो मानास हाग्रामायाव जेरै ओ दै दैमा दैमाबो जोङो मोनसे मिथिंगायारि नुथाय नुनो मोन्दों।
औ गोबां दैमाफोरबो दं हाग्रा बे हाग्रायाव आरो लोगोसे गोबां गिदिर गिदिर बिफांफोर नुनानै माने थांनानै ओजा सोमोनांहैदों आरो आङो।
औ नंगौ थारैनो जेरै जोङो मानासाव थांनो होनबाल' जाया जेरै जोङो आइ आथिंफोरजोंबो थांनो हाया नालाय जोंनि गारि मथरनि थाखाय गोनांथि जाथारो।
औ औ ओरै हारसिङै थांनो हाया बेवहाय माने लांफा लां माबानांगौ सासे-
औ जेरै जोङो जिब गारि जिब गारिफोरजों जोङो थांनाय जायो आरो।
औ औ
औ जेरै बेनि रेन्जारफोरजों जोङो थांनाय जायो।
औ नङाबा जिब जुनारफोरनि औ जिब जुनारफोरनि ओ ओ‌ मा मोनगोन बेखौ एटेक खामनायनि
औ औ नंगौ थारैनो।
औ
बुंनो थाङोब्लाथ' जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै दाथ' बिफां लाइफां दैज्लां दिन नालाय बिफां लाइफां मिथिंगायारि गोथां गोथां जेरै बिलाइ बिफां लाइफांफोरखौ जों नुनो मोनो। औ जेरै जोङो फारसेथिं दावबायनो थांबोला‌ आरो जों गोबां उम मानसिफोरखौ जोङो लोगो मोनो आरो गुबुन हादोरनि मानसिफोरखौबो जों लोगो मोनो जेरै बेफोरखौ बेफोर मानसिफोरखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो जोङो दावबायनो थाङोब्ला औ आरो जों दावबायनो थाङोब्ला- गोबां सोलों फिथायबो लानो हायो। औ जों मिथियै बाथ्राफोरखौ खौ मिथिनानै फैनो हायो। औ नुयै मिथिंगायारिफोर‌ खौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो।
उम
औ
दा जोंनि ओजा थांनायाव मानासाव ओ हाग्रा गेजेर गेजेर मोनसे जों केम्पबो नुयो आरो न'।
औ नंगौ थारैनो जेरै बेहाय औ रेन्जारफोर थाग्रा औ नंगौ आरो जोङो सुख्थि होनो होनो जेरै जोङो दाब दारागाव फोरावबो सुकिफोरावबो बेफोरबायदिनो गोबां ओ दैमानि मिथिंगायारि नुनो मोनो जे दै बाज्रुमफोरखौबो जों नुनो मोनो। औ
बेवहाय नोंथाङा थांनानै ओ गुबुन हादरफोरनि लोगो मोननाय
औ हादोरफोरनि माने जोङो बेफोरखौ बारा नुनाय जायाखै माने जोंनि ओनसोलावनो थानाय बेफोर जेरै सिनाय मानसिफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनो आरो जेरै
अ अब्ला नोंथाङा होम अब्ला नोंथाङा जोंनि भारतनिनो खना खनला हादोरसानि मानसिफोर नुदों नामा गुबुन आसामनि अनगायै एबा बिटिसिनि अनगायै
ओरैथ' ओरैबायदि बारा जेरै हादोरफोरनि माने जेरै जोंङो ओरै नुफेराखै नुनायालाय जेरै गुबुन हादोरफोरनि फैनायफोरखौ जेरै जों खाथि खालाफोरनिखौनो नुबाय आरो
औ दा बेबायदि ओ सुखिदार गाव बेफोराव जोङो जोंनि ओ जायगानि मानसिफोरखौनो नुयो आरो न'
औ नंगौ थारैनो जेरै बेफोरखौनो जेरै जोङो। बेवहाय फारसे दाथ' गोलोम बोथोर नालाय गोलोम बोथोर आरो दैज्लां बो बोथोरखोनो मोननैखौबो गेजेरावनो हमनानै लाजायो। औ आरो दाथ' जेरै माइक गायनाय दिन नालाय जेरै जोङो बेफोरखौ जेरै स'किफोराव दारागावफोर थांबाथाय जोंङो बेफोरखौनो नुनो मोनो आरो जेरै माइ-माइ जेरै माइया सोमखोर-सोमखोर जानाय जेरै गोथां-गोथां जानाय बेफोरखौनो जों नुनो मोनो। आरो जोङो बेवहाय थाङोब्ला जेरै ओ जेरै गेटफोराव जेरै ओ रांफोर लाखिनाय जायो आरो।
होम
औ बेवहाय जान जेरै जानला मोनानला जों हाबजाया जेरै सकि दारागाव थाङोब्ला
होम
औ
दा बेनि अनगायै जोंनि बि टि सिखौ गारनानै जुदि ओ सानजा फारसे जुदि जों थाङोबा आसाम आसामथिंजाय अब्ला जोङो गोबां गोदोर-गिदिर-गिदिर दावबायग्रा जायगा नुनो मोनो जेरै काजिरङा जाहैबाय मोनसे दा बियो जोबोर बेवहाय गोबां गुबुन हादोरनि दावबायारिफोर फैयो। लोगोसे भारत नि खना खनला रायजोफोरनिफ्रायबो बेयाव मानसिफोर फैयो।
औ नंगौ थारैनो माने जेरै जोंनि फोरा ओरैबायदि ङा गुबुन हादोरफोरनि मानसिफोरासो बांसिनानो सिनखौ थांनायखौ नुनो मोनो।
ओं
ओनसोलनि मानसिफोरा बांद्रायानो जेरै थांनाय जाया जायो खायसेया जायो जेरै खायसेया सम मोनो नालाय अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानोसै उनाव नोंथांजों सावरायसिगोन औ दे बिदिब्ला औ नंगौ औ गोजोनाय नोंथां